औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ दे आंबो खोनागासिनो। औ दायो बिदिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनोसै नङा होमबा?
औ आयदाया मानि सायाव जागोन नोंथाङा फोरमायना होब्ला मोजां जागोन।
जोङो आबहावानि सायाव सावरायलायनोसै।
अ दे बिदिब्ला जागायदो नोंथां।
आबहावाथ' आबहावा होनबाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा ना?
औ नोंगौ।
जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां बिदिनो मा होनो दाउमा दाउसा जिब जुनार औ बेफोर गासै खौनो जों आबहावा होननानै मिथिनाय जायो।
औ नंगौ।
ओम आबहावा माने आबहावाया जोङो साफ्रोम जिब जुनार, दाउसिन दाउला, मानसिफोरनि थाखाय जोबोर गोनांथार। माने जिब जुनारा बिफां लाइफांनि सायाव सोनारो आरो बिफां लाइफाङा जिब जुनारनि सायाव सोनारो आरोना।
औ
बे मोनसेया गुबुन मोनसे नङाब्ला जों थांनानै थानो हाया।
औ बिदिब्ला मानसियाबो थ' आबहावानि सायावनो सोनारो नङा होमबा? जेरै जोङो बे बिफां लाइफाङा हगारनाय अक्सिजेनखौहाय हां लानानै जों हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइदजोंहाय बिफाङा आदार बानायनानै माने बेबो थांनानै थायो आरो प्लास जोंबो बिनिफ्राय अक्सिजेन मोननानै जोंबो थांनानै थायो नङा होमबा?
औ नंगौ बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफां बा आबहावाखौ जों जोथोन लानाया जों साफ्रोम सुबुंनिनो जोबोर गोनांथि होननानै आं सानो नङा होमबा ना? दिनो जों बि फां लाइफां गैयाब्लानो जों थांनानै थानो हाया नालाय बेनिखायनो जोङो साफ्रोम सुबुङानो जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफांखौ दानस्रांनाङा बा माबा मोनसे खालामनाङा गुबुंले खालामनाङा। जोङो ओंखायनो साफ्रोम सुबुङा सानफायाव सासेयाव माने फांनै बा फांथाम बिफां गायनांगौ होननानै आं सानो आरोना।
औ नाथाय जोंनि सुबुं माहारिफ्रा बिफां लाइफांखौ गायनांगौ होननानै गायनायखौल' नुनो मोनो नङा ओमबा नाथाय बेखौ जोथोन लानायाव जों बिराद खम नुयो आरो बेनि थाखाय खायसे बिफांखौ जों गायनानै दोनोब्लाबो माने बिफांफोरा थैलांनो हमो नङा ओमबा? खोनादों ना नोंथां? हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?